औ
अ खोनादों ना नोंथां? अ' नोंथांजों आं फन हरनायनि ओ
औ हेलौ नोंथां। खोना खो खोनाफैयासै नोंथां औ दे बुंलाय नोंथां बुंलाय? खोनाबाय औ।
नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार खोथानि सायाव सावरायनो साननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां। अ नोंथां नोंथाङा अ' ओ बेरायनायनि सोमोन्दै नोंथां। थाङा माबे माबे जायगाफोराव बेरायनो थांखो बिनि
औ हागोन नोंथाङा मानो हाया जानो। ओ बेरायनायनि बागै बुङोब्लाथ' आङो नोंथां बांसिन मिथिंगाखौ मोजां मोनो नालाय औ आं माने गिबियावनो मिथिंगानि बागै खोन्थासि सै माने मिथिंगानि जायगायाव बेरायनाय जेनेबा ओ माहारियारि हाग्रामा जायखौ जोङो जोंनि खाथिनिनो मानास माहारियारि हाग्रामा आरोना नोंथां। बेहाय आं बेरायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै। ओ मानास माहारियारि हाग्रामाया जोंहा बाक्सा जिल्ला आरो चिरां जिल्लायाव दं आरोना नोंथां। ओमफाय खावसे बाहागोआ जोंना भुटान हादोराव दङ आरो जाय जोंनि बाक्सा आरो चिरां जिल्लायाव थानायखौ जोङो मा होनो मानास माहारियारि हाग्रामा होनना बुंनाय जायो। ओमफ्राय ओजोंहाय भुटान रायजोआव थानायखौ जों मा बुङो ओ रयल मानास होनना बुङो आरोना नोंथां। ओमफ्राय जों बेवहाय थांनोब्ला मा खालामनांगौ गिबियाव जोङो बेलेग जानला मेनला गारिजोंथ' हाबहोआ नालाय नोंथां? जोंहा जिपसि लानांगौ आरो औ जिपसिजों जोङो हाब नो मोनो। ओमफ्राय बेवहाय बेरायनायनि समा जोंहा माबानिफ्रायसो जागायो अक्ट'बर दाननिफ्राय एप्रिल दानसिमल' आरो नोंथां माने बाखि बेलेग दाना औ बाखि बे दाना अखा हानाय सम जायो। नालाय जोंहा बेखौ बे समाव बोथोर गैया होननानै फो सावो आरो एप्रिल दाननि उनावहाय। औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय जोंहा बेजों हाबग्रा लामा गोबां दङ जोंहा मख'जाथाव लामाफोरा जेरैहाय जोङो गिबियाव बुंनो आङो थबगां जोंगोल केम्प होननाय माने बेजों हाबग्रोनो हायो आरो नोंथां। बेजों हाबनानै जोंहा फुयाफारा होननाय मोनसे रेन्स दं बेखि ओंखारहैनो हायो। बेहाय जोङो औ बेजों हाबलांबा जोंहा माखासे समायना रमायना जायगा दैमा नुलांगोन बिदिनो हाग्रा ओनसोल नुलांगोन आरो गोजौ गोजौ बिफां लाइफांजों बुफुंनो थानाय जायगाफोरखौ नुलांगोन आरो बेजों थाङोब्ला जोङो माखासे जिब जुनार जेरैहाय मैदेर, गान्दा, मैसो मोसौ मोसौ मानि हाग्रानि मोसौ आरो नोंथां बिदिनो माखासे मोख्राफोर मैफोर ओमफफ्राय दैयाव थाग्रा जिबिफोर दाउफोर बिदिनो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ जों नुलांनो आरो नोंथां। ओमफ्राय नोंहा मालाबा नोंनि खाफालाव थायोब्ला नोंहा मोसाफोरखौबो नुलांनो हायगौ आरो नोंथां औ नंगौ नोंथां। जेराव जोङो माबाबो नुयो जों अमा थावख्रि बुङो नोंथां? बिराद मख'जाथाव बे अमा थावख्रिया जोंनि जायगायाव बेखौबो जों नुनो मोनो ओमफ्राय जोंसा गलदेन लें गुर जोङो जायखौ सनालि मो ख्रा बुङो बेखौबो जों नुनो मोनो आरो। ओ लोगोसे थफि गोनां मोख्रा बेफोरखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय जोङो हाबनो हाबावो होनोब्ला जोङो माखैहाय जेरैहाय जेरै ओंखार हैनाय जायगा आं बुंदोंमोनदि ओ फुया फारा होननाय बे जायगाजोंबो हाबननै जोंनि बे आं बुंनायखै थबगां जोंगोल केम्पखौ ओंखारफैनो हायो आरो। बेजों लोगोसे जोंङो औ बेजों लोगोसे जोंङो ओजोंहाय जोंहा बासबारि होननाय जायगा दं। बेजों हाबनो हायो बेजों जायगाया समायनासिन साबसिन आरो हाबनो थाखाय मानासाव बेरायनो थाखाय आरो नोंथां बेहायबो आं बुंनायफोरबायदिनो जुनारफोरखौ नुनो मोनगोन नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा बेजों हाबनानै ओ जों भुटान हादोर खाथि खाथियाव थांब्लाथाय जोंहा मोनसे जायगा मोनो जायनि मुङा जोंङो ओ मथंगुरि होनो नोंथां। बे मथनगुरियाव जोंहा मोनसे मिउजियाम बायदि खालामना दोननाय दं आरो माखासे जिब जुनारनि हारा बायदिसिनाजों आरो बिनि सिनायथिफोरखौ लिरनानै दोननाय रोखा रोखा आरो नोंथां औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोंनि मानासाव मोनसे मुख'जाथाव दाउ जाय दाउआ जोबोद मुंदांखा सारा बुहुमावनो आरो नोंथाङा जायखौ जोंङो दाउ थ्रिलिं होनना बुंङो। नोंथाङाथ मिथिखागौ जानांगौ थां दाउ थलेंखौ औ दाउ थिलेंखौ जोंहा जोंनि मानासावल मोननाय जायो बांसिनानो। बेनिफ्राय गुबुन हादोर बुंङोब्ला नेपाल हादोराव मोनो ओमफ्राय जोंनिनो भारत हादरनि मोनसे जायगा मध्य प्रदेशना बिदि मोनसे जायगायाव मोनना जायैबावो आरो नोंथां माने औ बे दाउआ बुहुमनि मादावनो गोमालांनो हमनाय मासे दाउ होनना बुंजायो माने। जाथेसे हारिनि दाउ होननानै। नोंथांङा माबाजों बे मानासाव बेरायनो फैयोब्ला नों थाङा हमना ला नोंङो पाटसाला जाना फैब्ला नोंथाङा गिबियाव जोंङो माखै फैनांगोन बरपेटा रड साइडखै फैनानै बेजों सिददा मोनसे लामा दं बे लामाजों नोंथाङा बास जायगायाव फैनो हागोन आरो नोंथां औ नंङाब्ला नोंथा थांङा जोंनि मोनसे जायगा दं सिमला होननाय बे सिमला जा जोंबो फैनानै सालबारि होननाय जायगा जों फैनानै मथंगुरिसिम सहैनो हागोन बेजों लोगोसे बे मानास हाग्रानि गेजेरजोंनो बोहैबोदों दोंसे मानास दैमा जाय मुंदांखा दैमा आरोना जोंनि मानास हाग्रामानि बुंनो थांङोब्ला जोंहा मानास हाग्रामायाव गासै मोनब्रै रेन्ज दं आरो ना माने मोनब्रै बाहागोआव राननाय जादों जेरै मोनसेया जाहैबाय खुख्लुं रेन्ज मोनसेया बासबारि रेन्ज जाबाय मोनसे आ उम ओ भुयापारा रेन्ज ओमफ्राय मोनसेया मामोनथाय आंबो बावलायलांबाय नोंथां आंबो हाबनाया एसे गोबावसैना नोंथां बेरायहैबाय थानाया। औ बिब्दिनो नोंथाङा बहाबाफोर बेरायफेरबाय नामा नोंथां? औ नोंथाङा माबे जायगायाव बेरायफेरबाय नामा? बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां माबे जायगायाव बेरायफेरखो?
औ हागोन नोंथां आङो गाहाय जोंनि ओनसोल बिदिनो एसे साथि सलानि मोनसे समायना समायना जागाफोराव ओ बेरायनो थां-थांनाय जाबाय नोंथां। जेरै लावखार ओंखाम जानाय जायगा नोंथाङाथ' मिथिगौ लांखा ओंखाम जानाय जायगा होनब्ला? अ बिदिब्ला नोंथाङा सकियाव थांफेरबायना मालाबा?
औ थांफेरबाय नोंथां आङो आंनि लोगोफोरजोंनो थांफेरबाय जेब्ला जोङो जोलुर बादायलायनायाव देरहासार जादोंमोन अब्ला जोङो देरहासार जानाय रां खौ लानानै बे सखि होनाय जायगायाव लावखार ओामजानो थांदोंमोन नों
औ नोंगौ मा नोंथां औ
सकि आव आङो थांदोंब्लाबो मोजाङै बेरायनाय जायाखै नोंथां। नोंथाङा सुखिनि बागै मोजाङै फोरमायथि
औ औ जागोन नोंथां सकियाव थांनोब्ला गिबियै जोङो नलबारि नलबारिजोंबो थांनो हायो लोगोसे बरमाजोंबो जों थांनो हायो सकियाव स सखि थांनोब्ला बरमा जानानै थाङोब्ला बरमा बोरि माखा ओ निखासि ओरै जानानै सुकुनकाताखं थांनांगोन नोंथां। बेनिफ्राय औ नोंथां ओमफ्राय नलबारि जाना थांबा नलबारि बागानफारा नय बस्थि आरो सुकुनकाताखंनो थांनांगोन नों सार नोंथां।
नोंथां जायगाफोरनि मुंखौ मिन्थियामोन आरो
औ नंगौमा नोंथां बेखिनिनो थांब्ला जोबोद मोजां बरमकि थांब्लाबो लामानि हान्थिनायलै हान्थिनाय जोबोद मोजां जाबाय आरो नलबारिजों थांब्लाबो लामाया जोबोद मोजां जाबाय दासान्दि नोंथां बेयाव थां सकियाव जेब्ला थाङो अ ब्ला ओ सकिनि ओ सकिया जोबोद समायना मोनसे मिथिंगायारि नुथाय नोंथां। बेयो जाबाय सकिया गंगार हाजो एबा भुटान हाजोनि हाजोनि हाजोजों नांजाबनाय जोबोद समायना मोनसे मिथिंगायारि नुथाय नोंथां। ओ बेहाय जाहैबाय ओ भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दो-दै आरो अन्थाइखौ नुनो मोनो नोंथां गुबैयै आरो लोगोसे बेहाय ओ गोबां दंफां लाइफां दङ ओ बेनिनो सकि लाव जाग्रानि एसे थाङोब्ला आगदा गोजौ फाहाराव मोनसे हुमान होननाय हनुमान मन्दिर दङ नोंथां आरो लोगोसे बिनि साखाजों दैमाया ओ मोननै लामाजों फैनाय नोंथां मोनसे जाबाय ओ आगदानिफ्राय बोहैबोनाय आरो मोनसेया जाबाय आगसिनि बोहैबोनाय। बे ओ आगस आगसियाजों बोहैबोनाय दैमाया जाहैबाय ओरै ओ बे दैमाखौ दिरिंबो होनना बुंनाय जायो नोंथां। बे दैमाया जाहैबाय सु ओ गुनगाट बोरिमाखा बरमा जानानै फैयो नोंथां आरो आगदाजों बोहैबोनाय दैमाखौ बुङो पाग्लादिया नोंथां। बे पाग्लादिया जाबाय आसामनिनो मोनसे मुंदांखा दैमा होननानै जों बुंनो हायो नोंथां। बे दैमाया नय बस्थि ओरै नलबारिजों फैनो जानानै बोहैबोयो नोंथां। बे सकियै लावखार ओंखाम जाग्रायाव मोनसे जोबोद स-समायना मोनसे जायगा। बे जायगायाव बेयाव थाङोब्ला खाफालाव थायोब्ला मालाबा स बान्दोर बान्दोर एबा मोख्राखौ नु- नुनो मोननाय जायो। मालाबा धुन धनेस दाउखौ नुनाय जायो नोंथां मालाबा बाथ' दाउ नुनाय जायो नोंथां। मालाबा मो ओ मोनायोब्ला मैदेरफोरबो गोबां ओंखारनाय जायो नोंथां। औ अ नोंथां। बे जायगायाव गोबां सुबुंफोरा लावखार ओंखाम जानो जानो फायनाय जायो। जेब्ला जेब्ला गोदान बोसोरखौ बरायनायनि मुङाव नोंथां। जेब्ला ओ जानुवारि आरो ओ दिसेम्बर दिसेम्बराव गाहायै ओ जिबा खालारनिफ्राय गोबां सुबुङानो जानुवारिनि जिबा खालारसिम गोबां सुबुङानो गो दाब दाब जायगानिफ्राय लावखार ओंखाम जानो थाखाय फैनाय जायो नोंथां। औ नंगौ नोंथां। बे औ नोंथां। बेयाव गो आसामनिनो गोबां गोबां ओ असमिया अस मियानो जा सोरबा बर'आनो जा गासैबो हारिनि सुबुंफोरानो खौसेयै ओ लावखार ओंखाम जानो था थाखाय फैनाय जायो बेयाव गुबैयै गुबैयै ओ दै दै गुसु दै गुसु खोलो खोलो बोहैनाय आरो अन्थाइफोरनि गेजेराव बोहैनाय दैयाव गोबां सुबुङानो ओ दुगैनोबो थांनाय जायो नोंथां जेब्ला गोलोम बोथोर फैयो बे समाव गोबां सेंग्रा सिख्ला आरो न'खरनि गासैबो ओ फेम फेमिलि। फेमिलि एबा न'खरनि गासैबो सोद्राफोरा ज' ज' थांनानै बेहाय दुगैनो थाङो, गेलेहैयो, गावनि दसे बेसेन गोसा समखौ बेहायनो हेंगार हरो।
औ नंगौ नोंथां आंबो खोनानो मोनदों आं थांनाय स समावबो
औ। औ नंगौ नोंथां आरो बेजों लोगोसे बेजोंनो नांजाबनाय मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा दङ' बे जाहैबाय दारागाव होननाय नोंथाङा दारागाव होननायखौ मिथिगौ ना?
औ नंगौ नों आङो जाय सानखालि आङो बे सकि लावखार ओंखाम जानो थांदोंमोन ना। बे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगानिफ्रायनो फैफिननाय समाव जोङो बे नोंथां बुंनायनि दारागावआव हाबैदोंमोन आरो। नाथाय आङो दारागायाव एसेबां गोथौयैबो नायबिजिराख आं मोननैबो बे जायगाखौ मानो होनोब्ला जोंना थांखिया माने लावखार ओंखाम जानानै माब्ला न'सिम थाब मोनफैफिनगोन बेखौसो नायदोंमोन आरो नों
औ नोंथां बे दारागावनाय जायगायाबो जोबोद समायना बेयावबो भुटान हाजोजोंनो भुटान हा भुटान हाजो आरो ओ भुटान रायजो आरो इण्डियानि मोनस भारत हादरनि मोनसे सिमा जायगा नोंथां बेयावबो मिथिंगाया नुथाया जोबोद समायना। साहाजों भुटान हाजो खोलाहाजों हायेन जोबोद समायना मोनसे मिथिंगा नुथाय नोंथां बेयावबो जाबाय दैनि दै खोलो खोलो दै बोहैनाय। उम दैयाव दुगैनो गोबां सुबुंफोरा थांनाय जायो नोंथां औ नोंथां।
दाथ' गोलोम बोथोर सम फैबाय। गोबां सुबुंफोरानो बे फोर जायगायावथ' दावबायनो थांसिगोनना नों
औ नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय दोनथ'।
औ जाबाय दे औ उनावफोर लोगो मोनबा बा खाबु मोनोबा जों सावरायबावनोसै नामा नोंथां अब्ला